हेलौ
औ
मा खालामदों नोंथां?
आंथ' दायो फ्रियानो दङ।
खबरफोर बोरै नोंथां?
मोजाङानो।
उम ओंखामफोर जाबायबा बेलासिनि?
औ जाखांबाय
नोंथाङा दसे सम होनो हागोनबा फ्रिबा आंनो?
औ हागोन दे।
नोंथांजों आं मोनसे टपिकनि सायावसो सावरायनो सानदोंमोन। टफिगा टफिकया बेनो जाहैबायदि जोंहा बर' समाजाव गोदो आबौ आबौमोननि समनिफ्रायनो जिब जुनार फिसिनानै न'खर संसार सोलि बोनाय बा फिसा फिसौफोरखौ फोरोंबोनाय गोबां मदद मोनबोदों जुनार फिसिनानै बिनि सोमोन्दै जिब जुनार फिसिनानै नोंथाङा नुहुरनाय जिखिनि मुलाम्फा खहा बे फोरनि सोमोन्दै एसे फोरमायना होनो हागोन ना
औ हागोन जोंहाथ' बुं बुंनो थाङोब्ला गोदोनिफ्रायनो आबै आबौमोननि दिननिफ्रायनो जोंहा बर' हारिया अमा फिसिनाय दाउ फिसिनाय जिब जुनार जेरै हांसो मोसौ बेफोरबायदि फिसिबोयो दाबो फियो दाबो फबायायानो थायो आरो माने बेफोरखौ जेरै जोंहा अमा फिसिनानै गोबां मुलाम्फाबो मोननो हायो एबा खहाबो जायो माब्लाबा समावहाय जेरै जोंनो अमा फिसिनो थाखायबो जोंनो गोबां गोबां जाग्रा मुवा नागिरनानै दिहुननानै होनांगौ जायो जोंनो अमाफोरनो जेरै अमा मासे बायनो फार्स्टआवनो गिबियावनो अमाखौ फिसिनो थाखाय मासे फिसा बायग्रोनो थाखाय जोंनो गोबां रांनि गोनांथि जायो आरो जोङो अमाखौ हाथाय बाजारनिफ्राय बायनानै लाबोनानै जोङो जेरै अमाखौ इदिनो खायफा खायफाफोरा बानायो मानै माथाम फियो बेफोराव न' न' बायदि एसे फिसानो अमानि थाखाय मोनसे न' बानाय बायनानै लानाया गाहाम जायो दानि जुगावथ' जोङो औ अमा गन्द्रा बानाय ना लानायखौ नुनो मोनो
औ
जोंहा बे अमाखौ खायफाफोरा हगारनानै होयो खायफाफोरा खायो दानि जुगावथ' बांसिनानो खायो एबा जोबनानै दोनो गन्द्रायाव अमा गन्न्द्रायाव एबा जोङो अमाखौ फिसिनायाव गोबां खस्थ' जायो आरो जेरै जोङो जोंथ' न' हारि बानायनानै जेरै फाखानि आराम न' बानायनानै िसियो आजि आथिखालिनि जुगाव जेरै बेफोराव जोंहा अमा खिखौबो साफा गारनानै होनांगौ नङाबा बिनि मोनामनायजों जोंहा बुहुद माबा जायो जों गावनि थाखायबो एसे माबाखौ नागिरनांगोन नालाय सेथि गना ग नांगोन ालाय बिनि थाखाय जों अमानो बुंनो थाङोब्ला जोंबो अमा लायो जेरै जोङो अमानो गोबां ग ग संनानै ओं खारनाय गुन्दै नङाबा अमाया जानो नागिरा बेफोरबायदिनो जोंनो ओंखाम खालाय हारि बेफोरबायदिनो जोङो अमाया गिबियावथ' फिसायावथ' जागोन बिसोरो देरबाथाय बिसोरबो गोथाव गोथाव लुबैयो बुरजा बुरजा नोङो गुन्दै ओंखाम जेरै बांद्रायसेबां होनो हाया माइरंफोरनि दामाबो बांसिन बेनि थाखायनो जोङो बारि बालायाव एबा खाथिनि मैगं गायग्रा जायगाफोराव थानाय थास' हारिफोरखौ हानानै जोङो अमानो रुनानै होनांगौ जायो जोङो बेफोरबायदिनो गोबां हाग्राफोरखौबो नागिरनानै जोङो अमानो होनाय जायो जेरै दुमब्रु बिलाइ हारिफोरखौ होयोबा अमानि माने फिलौ जानाय बेफोरबो खारोनो आरो जोङो औ। अमानो जुमाय मावनानै ओंखारनाय अफ्रिखौबो जोङो अमानो होनाय जायो।
औ नंगौ।
आरो बिनि उनावहाय बुंनो थाङोब्ला जोङो अमाखौ लानानै अमा बिमाखौ लानानै जोङो गोबां फिसा फिसा जोनोम होनो हायो बेखौ जोनोम होहोनो हायोब्ला जोंहा गोबां मुलामफा जायो आरो दानि जुगावथ' अमानि दामाबो बुहुत गोबां
आरो बेमाराबो गोबां जायो दानि जुग गाव नोङो लानो हाबासो लानो हायो मुलामफा जायो लानो जोंहा दाउ हांसो फिसिनाय बुङोब्ला जोंहा दाउ हां टायेमाव जोङो दावाग बेमार जानानै हैजोबोबा जोंहा दाउआ द्रु थैनानै थाङोब्ला जोंहा बुहुत ख'हाबो जायो। आरो जोङो बेफोरखौ दाव हारिफोरखौथ' जोङो खानांगौ हारिनांगौ बेफोरबायदि आदार होबाय थानांगौ बेफोरबायदि। एसेबां माबा नङा बिसोरो नागिरनानै जानो रोङो गावसोरनो आरो जोंहा दाउ खौ गाव न'आव फिनानै लायोब्ला जों गावनो गाव जानो थाखायबो बायनांगौ गोनांथि
जोंहा हांस बिबाबो बिदिनो न'आवनो फुख्रि हारिफोर थाखायोब्ला जोंहा मोजां जायो आरो मोसौ हालिफोर लाबा जोंहा मोसौ गायनिफ्राय जों गोबां गाइखेर मोननो हायो। बेफोरखौ फाननानै जोङो गोबां फैसा मोनो। आरो जोंहा बोरमाफोर लायोबाबो बोरमाया जेरै गोबां ओ बोसोरावनो बोसोर फिसा होयो जोंहा बेफोरनिफ्रायबो गोबां मुलाम्फा मोनो एबा जोङो गावनि जिउआव नांगौखिनिखौ जोङो बाहायनो हायो फोरनि फैसाफोरजोंनो
औ
आरो बेफोरबायदिनो गोबां मुलाम्फा सफा जायो आरो जिब जुनार फिसिनानैबो
औ अब्ला आंबो आंनि मोन्दांथिजों फंनैसो बुंनोसै
औ
जोंङो दाउ अमा गोदो गोदाय आबौ आबैमोननि समनिफ्रायनो जोंहा दाउ अमा फिसिनाया दंबोखायो औ जोंहा दाउ अमा फिसिनाय जिब बा जिब जुनार फिसिनाय नायाव जोंहा गोदो आबौ आबैमोननि समनिफ्रायनो जेनबोखाया बेयाव आखा फाखाखा जोंहा दाउ अमा बोरमा मोसौ फिसिनानै गोबां मुलाम्फा जानायखौ आं नुहुरो खहा बो जायो नोंखौ नाथाय खहाखौ गोबांंथारखौ नुहेरा मुलाम्फाखौ गोबांसिनखौ नुहुरो जेरै जोंहा मोसौ फिसिनानैनो होन मोसौ फिसिनानै जोंहा मोसौ गायाव जोंहा गाइखेर मोनो बे सौ गाय गाइखेरखौ जोंहा न'आवबो फुुंदुंनानै लोंनो हायो जोंनि देहानि नि थाखाय मोजां आरो लोगोसे बे मोननाय गाइखेरखौ जोङो हाथाय बाजारफ्राव फाननानैबो थाइसे थाइनै खामायनो हायो जेराव जों बे थाइसे थाइनै फिसाजों न'खर संसार जानाय बा गथ' गथायफोरखौ फिस गथ' गथायफोरनि फोरोंनाय फरायनायाव जोंहा एसेबाबो मद मदद मोननो हायो से। बिदिनो जोंहा मोसौ दामब्रा फिसिनानैबो जोंहा दैज्लां बोथोराव हालौवनायफोराव गोबां मदद मोनो। हालेवनानै बा गोब बे गुबुन मै मैगं मैगं मैलाफोर गायनो थाखायबो जोंहा बेयाव हालौवनांगौ जायोना। बेफोराव जोंहा बे न'आव थाखानाय मोसौजोंनो जोंहा हालेवनानै बे मैगं गायनायाव मैगंफोरखौ गायनो हायो। बेफोर लोगोसे जोंहा बोरमा फिसिनानैनो होन बोरमा फिसिनानैबो जोंहा बोरमाखौ फिसिनानै फिसा जाहोनानै बिदिनो गेदेर देरहोनानै जोंहा हाथाइ बाजारफ्राव फाननानै बेफोरनिफ्राय जोंहा थाइसे थाइनैब्लाबो था रां आरजिनो हायो। बे रां आरजिनायखौ जोंहा फराय मा गथ' गथायफोरनि थाखाय बा न'खर संसार जानायाव जोंहा बे था फैसा बेफोर फैसाजोंनो जोंहा रांजोंनो जोंहा बेफोर रांखौनो बाहायनानै जोंहा गोबां मदद मोनो। दाउ अमाखौनो होनदावा हाखौबो फिसिनानै जोंहा बिदिनो हाथाय बाजाराव फाननानै जोंहा
औ।
मोननाय रांखौनो जोंहा न'खर संसार जानायाव बाहायनानै गोबां मदद मोनो बिदिनो जोंहा दाउ होनोब्लाथ' जोंहा दाउखौ माब्लाबा समाव न'खरफोराव न'खरनिनो जाथि खुरमा बाय बाहा आलासिफोर फैयोब्ला जोंहा बुथारनानै जाहोनानै जाहोयोबो। ज गोदो गोदायनि ओंखायनो आबौ आबौमोननिफ्रायनो दंखाथारो बेफोर नेमफोरा जाहा दाउफोरखौ आलासि फैब्ला बुथारना जाहोनो। मान होनो बेयाव जो जोंहा न'आव थाखानाय दाउ खौ बुथारोब्ला जोंहा रां बा गुबुन बेदरफोर बायनायाव रां गारनांगौ जाया न'नि दाउफोरखौनो बुथारनानै होनो हायो बिब्दिनो जोंहा गोबां दाउ अमा फिसिनानै गोबांथार गोबां थारमाने मुलाम्फा मोनो आरो। जेराव जोंहा मोसौनिफ्राय थ' जोंहा हालेवनानैबो मोनखाबाय जोंहा आरो मोसौखौ फाननानै मोनो आरो गाइखेरबो मोनो जोंहा आरो लोगोसे जोंहा बेनिफ्राय मोसौनि जे खि बेबोथ' जोंनि मैगं-थाइगं गायनाय आबाद मावनायफ्राव मोजां बिनि खिनि हासार गोबोरखि होनो जाय थ' बेखौबोथ' जोंहा हासार महरै बाहायो फोथार फोराव मैगं गायनाय फोराव बा खोथिया फोनाय फ्रावनो होन बे फ्राव जोंहा बाहायो। नाथाय आथिखालनि मुगायाव जोंहा रासायनारि माखासे हासार फोर बाहायनायखौ नुनो मोनसै बेफोरो नाथाय हानि थाखाय गाज्रि आरो सुबुं सुबुं माहारिनि थाखायबो गाज्रि बेफोर हासारा सुबुं माहारिनि सुबुं माहारिखौ माने बेमार आजार जाहोनो नि गोबां समबा भब बा आसा था खालाम थायो बा जाबोनायखौ जों नुहुरो आरो बेफोरो रासायनारि हासार होनायनि होनायजों रासायनारि हासार मुलि होनानै गायनाय मैगं थाइगं फोराव गोबां बेमार आजार सुबुं फोरा जानानै गोबां बेमार आजार जानायखौ जों नुहुरसै आथिखालाव नाथाय गोदोनि जोंहा जि हासार बाहायनाय जे गोबोर खि हासार बेफोर बायदि बाहायोब्ला जोंहा सुबुं माहारिनि जेबो देहायारि खहा जाया लोमजाया साजाया जोंहा जिब जुनार फिसि नानै बेफोरखौनो गोबां मुलाम्फा जायो। हासार निफ्राय लानानै नै मोसौनि फ्रायबो। जोंहा ओमफ्राय जिब जुनार फिसिनायनि खहा जायो होनब्ला बेनोदि जोंहा माब्लाबा माब्लाबा समाव जोंहा दाउ अमा बोरमा मोसौफ्रा माखासे हरखाबै फैब्रबनाय बेमार फोरजों जोंहा थैनाय थैयो बेफोराव जोंहा एसे एसे लस जायो। बा खाय बाबा गोबांबो लस जायो नंगौ बे खिनिखौनो बुंनानै आं नोंथांजों एसे यावनो दोनथसै खोमा? जोंहा टाइमाबो जाबाय नोंथांजों गोजोननाय मोनबाय आरो।